हेल'
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
नोंथाङा दा माबाफोर मावदों नामा?
आंथ' दा जेबो मावाखै फुं नालाय ओरैनो नै दसे खारना फैदोंमोन एक्सरासाइस। एक्सरासाइज खालायलाबाय दोंमोन दसे सम।
माने ओरैनो ओरैनोसो दं आरोना जेनेबा एक्सरासाइस खालामखांनानै।
औ नंगौ
आंबो ओरैनो जास्ट माने फुंनि एक्सारसाइस थाबायग्लांला बाय दां दसे सम माने थाबायना फैखांबाय आरो एसे नोंथां इदिनो खामानि बा जेबो गैयाबा माने फंनैसोबा इदिनो बाथ्रा लाना फैदोंमोन आरो जों
आतसा औ रायलाय जागोन नोंथांजों दे
माने बेखौ बे बाथ्राखौ माने नोंथांजों एसे फुंबो सम नालाय खामानि दामानि गैया साननानै माने कल खालामनाय जादों आरो नों थां औ दा जेनबा नोंथाङाथ' फ्रिबा जेनेबा जों रायज्लायनायनि उदैस'आनो जाबाय औवानि जों औवाखौ जों मा मायाव खामानियाव बाहायनो हायो जेनेबा जों मा खालामनो हायो मायाव सोलियो औवा बुस्थुवा जेनेबा आं बिनि ओ औवानि बिसय एसे फोरमायना होगोन आं नोंथांनो आं जे हायो जे मिथियो औवा नि बेलायाव मा मायाव खामानि होयोना जों बेफोरखौ जों एसे आं जेनेबा बुजायनो हागोन नोंथांनिसिम ओमफ्राय जेनेबा आं बिसि बां हायो बेखौ सेस्था खालामोन नाजागोन नोंथाङाबो एसे नावहाय आंनि उनावहाय दसे सम नोंथाङा औवानि बिसय बा बायदिसिना दा बिनि एसे रोङोबा आरो मिथियोबा बुजायना हरबानो जाबाय आरो नों थाङा
औ
जेनेबा आं औवानि बिसयखौनो होननोसै जों औवाखौ मा माहाय बाहायनो हायो। जों नुदों औवाखौ जों गोबां खामानियाव जों बाहायनो हायोना?
औ नोंगौ
औ जोङो न' लुनायावनो होन ओ जों बेरा दुमनायावनो होन गोबां जेनेबा आं सेथियाव होनसै न'नि न'आव जोङो जेनेबा जेंग्लाबना जों इन्जुरबो जों औवा खौहाय जोङो ओ खासथाबनानै जों ओ बानायनो हायोना जोङो जेनेबा इन्जुर होन जों ङो औवा बुस्थुआनो जेनेबा जोङो गोदोनि दिनावथ जों गुना माबा थार दिरुं मोननो बुहुत खस्थ'मोन आरो दंबाबो जों खम खरसावनो जायो जेनेबा जों औवा बुस्थुजों जों ओ औवाखौनो जों ओ ओ दिरुंबो खालामनो हायो। आरो जों ओ बेखौनो जों जेंग्लाब दिख्रुबनानै जों न'बो लुनो हायो बेजोंनो खास थाबनो हायो आरो जों हायोबा जों थिं बायदि जेंलाब दिख्रुबनानै जों बेखौहाय गुवारै खासथाबनानै गोजावाजां गोदोनि दिगावथ बिदिसोमबो नालाय जेंला दिख्रुबनानै जेनेबा प्लास्टिक होनानै खासथाबो अखाबो सेरा माबो सेरा आरो गरमबो बांद्राय जाया औवानि न'वावहाय था स्रां जायो आरो आरो जों गोबांनो बेरा सेरा बायदिसिना बारि हाला बिदाबो जों औवा बुस्थुहाय दुमनो हायो। आरो जों मैगं थाइगं गायनायावबो जोंनो बुहुत औवा बुस्थुवा हेफाजाब होयो। बिदिनो बेरा सुंथानाय एबा ओ जेनेबा जोगोनारफोर गायबाबो बे सबाय बिमाफोर गायबाबो जों माल लानायाव जों माने हेफाजाब खालामनाय नुयो औवा बुस्थुखाय माने थब बुस्थुआनो औवा होननायानो ओ जेनेबा हेब हेफाजाब बा खामानियाव सलिजोबो जेनेबा जों मा होनो जों दा लांना जों दालां बानायबाथ जों गोदोनि जुगाव जों ओ दंफांनि बा दंफांनियाबो बुहुत खममोन फाखा जेनेबा फाखाफोरनियाबो बुहुत खममोन दा जों नुनो थांदों ओ औवारि दालां ना दाथ' गोबाङावनो दाबो एसे एसे सलियो औवानि दालां जेनेबा बेफोराव जों नुनो थांदों औवानि दालां हेबनानै जों बेजोंनो बारो। जों बे औवा बुस्थु जों दिरुं खालामनानै जों खायो नोंथाङा नुखादों ना बेफोर बुस्थुखौ?
औ औ
औ आरो जों माइरं जों माखौ जोङो जेनेबा माइरं बुस्थुखौ जों ओंखाम जायो। आरो जों माइरं बेखौनो जोङो सालिनो जेनेबा जोङो साइन्द्रि सान्द्रि जोङो संग्राय बेफोर जों हवाबो थायो बेफोरखौबो जों नुनो थांदों आरो जों औवा बुस्थुखौ जों गोबां रोखोमनि जों ओ जेनेबा जों मेवाइ होननाय जोंखौबो जानो हायो। आरो जोङो जेनेबाखौ मेवाइ गोखैबो खालामनो हायो। मेवाइ गोखैयानो गोबां रो खोमनि जोङो गोथाङैबो जानो हायो जों फेसेवनानै जों जेनेबा आसार आसारखौथ' नोंथाङाबो मोन ओ मोनजाबाय जानो हाखाखौ जेनेबा ओ गुन्द्रुक बा बायदिस बा बिदिनो ओ औवा मेवाइनि मोनजानो जानो हाखागौ जेनेबा आसार बुस्थुखौ।
औ।
जों माने गोबां गोबां रोखोमनि बिदिनो मोनदों आरोना। जेनेबा जों औवा बुस्थुखौ जों बहद ओ खामानियावनो होयो जों माने मोनसे नस्थ' होननाय बुस्थुआनो गैया। औवाया ओ गुसुंनिफ्रायनो गोलावसिन जोङो खिलिजेननायनिफ्रायनो जोङो बिजौसिम सलिजोबो जों। जोङो नुखाबाय जेनेबा ओ फिसानिफाय जों खिलिबा औवा मेवाइ होनायखौबो जों जाखायो। आरो जों देरबा जों जेनेबा जों न' बायदिसिना खामानियावबो जों बाहायनो हायो आरो बिनि बि जों बेबो गारजाथाव नङा जों मैगं थाइगं गायदोंबा जों बेखौ ओ मैगं बा बायदिसिना मानलानो थाखाय जों गारना होनो हायो। आरो जों आं खोनानो मोन्दों जेनेबा जोङो औवा बुस्थुखौ जों ओ गोबांनो मानस फोरा गोजान गोजाननिफाय लांफैयो पेपार बायदिसिना ले ओ बहि सहि बिदि इबो बर'नो होननाय खोनादों आङो माने इखौबो बांद्राय मोजां मिथिया। दा नोंथा थाङा जेनेबा बे होननाय बुस्थुखौ दा दसेनि उनाव एसे ओ औवा बुस्थुखौ जेनेबा पेपार बा बहिना ओ बेफोरखौहाय बनायोनो होन्नाय बनायो होननाय खोनादों। दा अख' दसेनि उनाव नोंथाङा बुजायना होबानो जाबाय। जेनेबा जों औवा बुस्थुखाय जों आइ जेनेबा बुहुद खामानियाव होनाय नुदों आरो। आंनि मथ बेयाव जेनेबा दा जोङो गोबां ओ गोबां खामानियावनो जोङो औवाखौ जों हेलप बा दंफांफोराथ' जायो जों हायोबा जों औवाखौ जों गायनांगौ औ जों जेनेबा खम खरसावनो जायो जों दंफांनिबा जों पाखखानि लुबा जों बहुद थाखा बा फैसा खारनाय नुयो जों। जोङो थिं बायनांगोन बिनि उनाव जों थिं बायनांगोन जों ओ ओ फाखा खुन्था बायनांगोन इथा बायनांगोन होन सिमेन्ट बायनांगोन होन आरो जोङो ओ जेबा मिस्ट्रि मिस्ट्रि लगायनायावबो जों बुहुत फैसा खारनाय नुयो। दा औवानि नुबा नोङो ओ लासै लासै लासैनो नोङो बरानायनो हायो आरो ना जों बैसां न' खालामनाय नुयो जोङो। औवा औवानिजोंनो माने मानसिफोरा सोलिजोबनाय बायदि आरो जों ओ गरमाबो खम जाखायो नालाय जों माने थिं न'निफाय माने औवा न'आ बांसि सिन ओ बांद्राय गरमबो जाया। बांद्राय थान्दाद्रायबो जाया माने जखानि माने। जों ओ थिं न'आव थायोबा जोङो थिंनि गरमजोंनो जों जेरायनो बा उन्दुनो हाया। हरावबा जों सानाव सि-सिङाव थानो हाया। जोङो जेनेबा जों हौवानि न'आवबा जोङो थान्दाबा आराम मोनो आरो दा आंनि होननो होननांगौवा बिसोरनोसै दा नोंथाङा बोरै मोनखोबा नोंनि बाथ्राखौ एसे औवानि बिसयबा एसे फोरमायना होबानो जाबाय
औ ओ बिथाङा दा जिबायदि आंनि सिगायाव बाथ्राखौ फोरमायबाय आं आंबो खोनानो मोजां मोनदों बिथाङा होनदों जोङो औवाखौ जोङो सब खामानियावनो बाहायो जेरै न' लुनाय एबा बेरा दोंनाय बा जों मैगं थाइगंङाव बाहायो एबा जोङो बे खिलि जेननायखौ जोङो औवां मेवाइ होनो बेखौबो जों जायो बेखौ माने नंगौ बिथां नों होननायाबो नंगौ मानो होनबा जोङो बेनि सायाव जोङो गोबां खामानि मावो जेरै जोङो ओ बिथाङा एसे सिगां लेखा बावनाय होनदों नंगौ बे जोङो औवानिफ्राय जोङो बे बेफार जोङो बे पेपारखौ मोननो हायो मा माबोरै मोननो हायो बे सोमोन्दै बुंनो सानो जोङो जेब्ला औवाखौहाय औ औवाखौ जोङो न न'निफ्राय बा गामिनिफ्राय जोङो बायसिगोन बायसनानै जोङो जुदि फेक्टरियाव हरसिगोन फेक्ट'रियाव बिसोरो मा खालामो बेखौहाय दानग्लियो बे औवाखौहायो बियो एसे माने दानग्लिनानै फिसा फिसा थुक्रा थुक्रा खालायजोबो माने बिनि फावडार सिस्टेम ओमफ्राय बे बे पावदार सिस्टेम बानायबाय नालाय जि लेथारा बासिदों बे बा गुन्द्रि गुन्दाखौ एसे सायड खालायसिगोन बै मोजां मोजांखौ मिहि मिहि एखौ बासिनानै मोनसे मुलि बि केमिकेल होनो बेयाव एसे सोमनानै दोनो आरो बेखौ सोमनानै दोननानै लगायो ओमफ्राय बेखौ जेरै जोङो सुनैयाव सुनैजों दै लगायोना
औ औ
बेबायदि जासिगोन ओमफाय बेयावबो बेवहाय जे दसे समखौ एसे गलायसिगोन बा गलायनानै दोनहाबसिगोन बेनि उनावहाय बेखौहाय मोनसे मेसिनाव होसिगोन आरो बे फिसा फिसाजों जेरै नायोना बेफोरबायदि फिसा फिसा फिसा फिसा एकदम फाटला फाटला माने जेरै जोङो लेखा बिलाइ खौ नुयो बेफोरबायदि बनायलांसिगोन आरो बेफोरबायदि टिप मोनसे बनायो बेखौनो जों बेनिफ्रायबो मोननो हायो आरो बिथाङा बुंखाबाय जे न' लु ओ नोंगौ जोङो सिगां गोदो गोदाय आबै आबौमोनहा बे औवानि नवावनो न'आव थाबोनाय नेम आरो दाबो सोरबा सोरबा थायो दाथ' जोंनि समाव नोंसोर औवानि न' बा जोङो बे औवानि जोंलाब बेफोरखौ बारा नुनो मोनला मानो होनबा दा दाथ' फाक्का खुनथा जाजोबबाय बा लहानि बनायजोबबाय न'खरफोरखौ बेफोरनि थाखाय माने जोङो औवाखौ नांगौ नांनायालाय बि बाहायखायो जोङो न'लुजेनायावबो जोङो बाहायो मानो होनबा बे औवाया मोजां बुस्थु आरो औवानि मोनसे फिचार्स दङ बियो माने एक मिनिटावनो एक इन्सि बारायो बा एक मि देरो होननाय खोनादों आंङो
औ
दाथ' आंनि बुंनाया एसेनोसैमोन। दा बिथाङासो माबाफोर बुंबावगौमोन नामा?
औ दा जेनेबा नोंथाङा औवानि बिसयबा आंनो एसे। गावनि रोंगौथिखौ मिथिनाय बाथ्राखौ आंनो फोरमायना हरदों। जेनेबा आं कम्पिउस जादोंमोन जेनेबा औवाखौहाय आङो जेनेबा खोनानायसो मोनदोंमोन नालाय। पेपार बा बहि बनायो होननानै दा नोंथाङा बेखौ माने बुजिनाय। बा मिथिनायखौ फोरमायना हरनायखाय मोजां मोनदों आरो जों माने। औवानि बिसय बा बिनि सावरायनानै जों आं बिराद मोजां मोनदों दा नोंथाङाबो जेनेबा। बा गावनि मिथिगौ बा बाथ्राफोरखौ बुंहरना मोजां मोनदों आरो दा नोंथां एसे न'आव थांनायनि सम जाबाय दा बेयावनो एसे दोन्थ'नाय जासिगोन आरो नोंथाङा।
औ दे होनबालाय।
ओ नोंथां।